खोनादों नोंथां
औ औ ओ नोंथांजों आं नैबे समाव ओ मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ फोनांजाब खालामनाय खालामनाय जादोंमोन ओ नोंथांजों बैफोर आयदानि सायाव सावरायनो हागोनना नोंथां?
औ हागोन दे नोंथां हागोन।
औ औ आं नोंथांजों सावरायनो जि लुुबैनाय बा सावरायनो नागिरनाय आयदानि आयदायानो जाहैबाय ओ आथिखालाव जि गामि आरो नोगोर बा गामि आरो सोहोरनि गेजेराव थानाय फारागथि आरो सोमोन्दोनि बागै फंनैसो बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन ओ औ औ नोंथां। बिब्दिब्ला दायो सावरायनायखौ जागायनोसै।
औ औ।
सरासनस्रा नोजोरजों जोङो गामि होननानै बुंनो थाङोब्ला जेराव जोङो दोरोंखान्थिजों जोंनि दोरोङारि खान्थिजों बा आबै-आबौ, आजै-आजौमोननि बे समनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय खान्थिजों ओ जिउ राहा महर महरै जिउ खुंनायखौनो जों ओ गामि एबा गामियारि जिउ खुंनाय होननानै बुङोबा गामि बुंनाय।
औ औ औ नंगौ नंगौ नोंथां
औ थिग बेबादिनो जाय ओनसोलाव बा जाय जायगायाव दानि गोदान मुगाजों गोरोबफानानै गोनोखोआरि खान्थि बादियै दानि गोनोखोआरि जन्थ्र बा मेसिनारि मुवाफोरजों बा दानि गोदान मुगाजों। गोरोबफानानै ओ ओ सा माखा माखा बा सोखो मोखोयै जिउ खुंनाय जायो। ओ बै ओ ओनसोलफोरखौनो जों नोगोर सोहोर बुंनाय जायो।
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
औ औ बेबादिनो आं जि नोगोर आरो गामि बेनि गेजेराव जों दायो। गोबां फारागथि नुनो मोनो। नंगौ ना? औ दा अब्ला आं नोंथांनिसिम मोनसे बाथ्रा मोनथिनो लुबैदों नोंथाङा नोगोर आरो गामिनि गेजेराव मा मा फारागथि दं बेखौ आंनिसिम फंनैसो फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन नोंथां नों। नोंथाङा आंनियावहाय मोनसे सोंलु सों दों जाहैबायना? जेरै नोगोरारि जों आरो गामियारिनि मोनसे जिउ खुंनायनि मोनसे थासारि फोर जेरैहाय दायो नुनो मोनो ओ गा-नोगोरारियाव गोबांथार बेबायदिनो गोनोखोआरि मोनसे थासारिजों दाबो जिउ खुंगासिनो ओ गामियावहाय जेरैहाय सोलि-सोलिबोदोंमोन गोदोनिफ्रायनो जे गावनि आबै आब नेमखान्थि जानाय लोंनाय बेबायदि मोनसे गाननाय जोमनायजों जेरैहाय गामि गामियारिफ्रा जिउ खुंदों बेबायदिनो दायो नोगोरारिफ्राव बेबायदि ओ जिउ खुंनायखौ बांसिन नुनो मोनला दायनि जे नोगोरारिनि जे जिउ खुंनाय बेफोरो गोबांथार सोनाबारि बेबायदि मोनसे आसार खान्थिजों ओ जिउ खुंनायखौ बांसिन नुनो मोन-नाय जासै दायो हा गामियावबो बेबायदिनो ओ गोदो गोदायनिफ्राय जे सोलिबो नाय आसार खान थि बेफोरखौ दानि समाव इसे खमायलांनायखौ आंबो मोनसे नोजोर होनायखौ नोजोर होदों बेबायदिनो जेरै नोगोरारि सावहाय ओ सुबुंफोराहाय जे सोनाबारिफोरनि मोनसे गाननाय जोमनायफोरजोंहाय बेबायदिनो गावखौहाय साजायो बेबायदिनो गामियारिफोरावबो बेबायदि मोनसे ओ सोनाबारिफोरनि जे मोनस से आसार खान्थि बिखौ आङो एसे हाबनायफोरखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां
ओ थारैनो ओ नोंथांङा ओ जि नोगोर आरो गामिनि जि थासारि बेनि बागै आंनो फोरमायबाय ओ थारैनो नंगौ ओ जोङो नो जोर होनो थाङोब्ला नुनो मोनो जोंनि गामियारि ओ ओनसोलनि जि थागिबि सुबुंफोर ओ बिथांमोना जि गोदो गोदाय आबै आबौमोननिफ्रायनो सोलिबोनाय जि नेमखान्थि आसारखान्थि दोरोंखान्थिफोरखौ मानिनानै दिनैबो रायजो जागासिनो दं जों बेखौ रोखायै नुनो मोनो ओ जेरै जों न' बानायनायखौनो होन ओ न' बानाय खौ ओ ओ जों गामियारि ओनसोलनि न' बानायनायखौ नायनो थाङोब्ला जों रोखायै नुनो मोनो दासिमबो जोंनि गामियारि सुबुंफोरा ओ गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जि ओ न' लुनायनि जि खान्थि आदब खायदा मिथिंगानिफ्राय मोननाय जि थादेरसा बिफां लाइफ फां औवा बा ओ मिथिंगानि बायदि थादोरसाफोरनिफ्राय न'फोरखौ खानानै ओ लुनानै थायोमोन गोदोनि सम बुंफोरा आरो ओ गामि दिनैनि समाव ओ गामियारि सुबुंफोराबो दासिमबो बेबादि नेमखान थिजोंनो न'फोरखौ लुनानै थायो। नंगौना औ औ औ बे बादिनो ओ जेरैबादि न' लुनायनि बेलाखौ आं बुंबाय बेबादिनो ओ संनाय जानाय, खावनाय, बा आदार बुथुमनाय, आबाद मावनाय गासैबो थासारियानो ओ दासिमबो ओ दोरोंखानथिजों सोलिनायखौ जों दासिमबो नुयो। नाथाय माखासे समाव जोङो ओ मुगाजों गोरोबफानानै सोलिनो गोनां जानायाव दिनै गामियारि ओनसोलावबो माखासे गोनोखोआरि बा गोदान ओ गोदान मुगानि जि ओ गोनोखोआरि थासारि बियो मोनफा मोननै ओ हाबस'नहैनो बा सोनारहैनो हमदोंसै बेखौ जों नुनो मोनो ।
नोंगौ थां नोंगौ।
औ आरो थिग बेबादिनो ओ ओ नोगोरनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला नोगोरारिफोरा गुबैयै ओ आबादखौ जों मावनाय नुनो मोना बिथांमोना बांसिनै ओ सोरखारि साख्रिफोर मावनाय जायो । बांसिनै बा बबेबा मोनसे ओ गावारि फसंथान ओ फसं थानफोराव ओ ओ मा होनो थिसनथाइ लानाय जायो नंगौना?
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
बेबादिनो नोगोरारिफोरा ओ नोगोर सोहोराव थानानै गिदिर गिदिर अन्थाइनि इथानि बा सिमेन्ट बालाजों लुनाय गिदिर गिदिर बिल्डिंफोराव थानानै जिउ खुंनायखौ जों नुनो मोनो नोगोरारि ओनसोलफोराव गारि मथरनि होंगो दोंगोआ बांसिन गामियारि ओनसोलनि रुजुनायाव नोगोरारि ओनसोलाव जि ओ हान्था मेलानि राहा जि दखान ग'लानि राहा बा बेफोरबादिनो बायदि थासारिया गामियारि ओनसोलनिख्रुइ ओ सुबिदा गोनांसिन होननानै जों सानजायो ।
नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंदों नोंथांनि जे बिजिरनाय बेखौ आंबो मोजां मोनदों जे नों थाङा बुंदों बेबायदिनो गोबांथार ओ नोगोरारिफोराहाय बेबायदिनो गावनि जे थानायफोरखौहाय गोबांथार सोलायनाय आरो बेबायदिनो गामियारि ओ जे जिउ खुंनाय राहा बे रुजुन नायावहाय नोगोरारिफोरनि बुहुद इसे उन लां नाय बेबायदि मोनसे दङ। दायो बेबायदि नोगोरारिफ्रा गावनि जे ओ जिउ राहा खुंनाय बेखौबो गोबांथार बेबायदिनो दावगालांबाय। आरो दाबो इसे जोंनि बे गामियारिनि जिउ खुंनायफोर बिफोरो बिबाय दिनो दावगालांगासिनो जेरैबाय दि जोङो नोगोर नोगोरफोरावहाय नुयो बेबायदिनो गोबांथार बेबायदिनो न'फोर गिदिर गिदिर न'फोरखौ लुनाय ज ज नुयो दाबो जोंनि नोगारि फोरावबो बेबायदि मोनसे थासारियाबो हाबनो हरलांबाय आरो
औ थारैनो नंगौ थां ओ नोंथाङा जि बाथ्राखौ बुंदों बियो थारैनो नंगौ ओ आरो बिब्दिब्ला नैबे समाव आं नोंथांनिसिम नोगोर आरो गामियारि ओ जि आयदानि सायाव जोंनि सावरायनाय ओ बिनि सायाव आं नोंथां खौ ओ बा नोंथांनिसिम मोननैसो बाथ्राखौ सोंथिनानै नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैदों ओ नों थाङा ओ नोगोर आरो गामिनि गेजेराव मा सोमोन्दो नुनो मोनो माखासे सोमोन्दोफोर दङ जोंहा ओ बिनि सायाव नों मा बुंनो सानगोन
जेरै नोंथाङा सोंदों आंनाव गामि आरो नोगोरारि सोमोन्दो नंगौ गोबांथार नु बिदिनो सोमोन्दोफोर दङ जेरैहाय जोङो सोलोंथाइ लानोबो थाखाय जोङो गामियावहाय गोबांथार बेबायदिनो ओ स्कुल एबा फरायसालिफोर खौहाय जोङो बांसिन नुनो मोननाय जाया एबा गोजौ थाखोनि बे मोनसे सोलोंथाइखौ लानो थाखाय जोङो गो गो बेबादिनो नोगोर एबा सोहोरफोरावहाय थांनांगौ गोनां जायो बेफोरनि थाखायनो जोङो ओ गामियावहाय जोङो गामियारिफोरनि जे सोलोंथाइ बेफोरो गोदो गोदाय ओरैनो एथ' गोजौ लेभेलनि नङामोन दायो नाथाय नोगोर नोगोर बेबायदि नोगोरारि बा सोहोर फैनायनि थाखाय जोङो जोंनि जे सोलोंथाइ गोजौ सोलोंथाइखौ लानो थाखाय जोङो बांसिन बांसिनै एबा गोबां रदिनो गावनि रोंगौथिखौहाय दिन्थिनो थाखाय गोबां मोनसे बेदिनो जायगाफोरखौहाय जोङो मोननो हाबाय आरो
औ औ उम थारैनो नंगौ नोंथाङा जि नोगोर आरो गामियारि ओ ओनसोलनि जि सोमोन्दो बेखौ ओ सोलोंथाइनि बेलायाव बुंलांबाय नङा होमबा नोंथाङा
औ औ
औ नोंथाङा जिबादि नोगोर आरो गामियारि ओनसोलनि सोमोन्दोखौ ओ सोलोंथाइनि बागै बुंदों थिग बाय बेबायाददिनो जोङो माखासे बिथिंफोरावबो नुनो मोनो जेरैबायादि आबाद मावनाय बिखान्थि बा आबाद मावनायनि बेलायाव जों नायनो थाङोब्ला गामियारि ओनसोलाव जों बांसिनै आबाद मावनायखौ नुनो मोनो नंगौना नोंथां? औ बेबादिनो गामिया बै ओनसोलाव जों बांसिनै ओ आबाद मावनायखौ नुयो नुनो मोनो बा गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरा बांसिनै ओ आबादनि सायावनो सोनारनानै जिउ खुङो बेनिखायनो गामियारि ओनसोलफोरा बांसिनै आबाद मावो आरो बैफोर आबाद मावनायनि जि फसल जि मैगं थाइगं जि माइनि आबाद बा जिखिनि आबाद मावनायनि जि फसं बा फसल मोनो बै फसलफोरखौ नोगोरारि फारसे मा होनो दैथायहरो बा बेफार फालांगिनि गेजेरजों फानहरनाय जायो सोलाय सोल'नि गेजेरजों आरो बेबादिनो नोगोरारि ओनसोलनि सुबुंफोरा गामियारि ओनसोलनि मावनाय-दांनाय गामियारि ओनसोलनि फसल दिहुनथाइफोरखौ दिनै नोगोरारि ओनसोलफोरा बायनानै बा फालांगिनि गेजेरजों ओ गावनि आदारखौ बुथुमनानै लानो गोनां जादों बेबादिनो गामि आरो नोगोरनि गेजेराव बेफोर बायदि। सोमोनदो दंलायो होननानै आं सानो
औ ओ बेबादिनो आरोबाव जोङो नोगोर आरो गामिनि गेजेराव माखासे सोमोनदोफोरखौ नुलाय नुनो मोनो जेरैबादि जोङो नोंथाङा बुंनाय बादिनो। सोलोंथाइनि बेलायाव नोंथाङा बुंबाय जेला जों देहा फाहामनो थायैनि बेलायावबो जों बुंनो हागोन। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो। देहा फाहामथाय गामियारि ओनसोलफोराव देहा फाहामथायारि फसंथानजों बांद्राय मोननो थाङा मोनोब्लाबो। माखासे गिदिर गिदिर बेरामफोरनि थाखाय जोङो नोगोर सोहोराव फैथारनो गोनां जायो।
औ।
ओ बे बेलायावबो जोङो सोमोनदोखौ नुनो मोनो आरो नोगोरारि ओनसोलफोराबो जेब्ला ओ मिथिंगायारि ओ बा मिथिंगानि समायना बा। मिथिंगानि ओ आबिरजों ओ जेब्ला गेलेनो लुुबैयो जेब्ला गावनि गोसोखौ ओ बोदोर बोदोर जानाय गोसोखौ सुग्लाय होनोनो लुुबैयो अब्ला गा गामियारि ओनसोल एबा हाजोआरि ओनसोलफोराव बेरायहैनायखौ जों नुनो मोनो ओ बेफोरबादिनो जों ओ नोगोर आरो गामिनि गेजेराव सोमोनदो आरो फारागथि बेफोरखौ नुलायनो मोनो नंगौ ना?
नंगौ नोंथां।
औ ओ बिब्दिनो जोङो नोगोर आरो सोहोरनि गेजेराव गोबां सोमोनदो आरो फारागथिखौ नुलायनो मोनो। ओ दा बिब्दिब्ला ओ जों नोंथांजों रायलायनाय जे आंनि नोगोर आरो गामियारि ओनसोलनि जि थासारि बा सोमोन्दो बा ओ मा होनो जि ओ थास